थां हेलौ नोंथां! औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ। दा नोंथाङा सम दंब्ला आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सोंनो सानदोंमोन आरो नोंथां!
औ थारैनो सोंजागोन नोंथां।
औ दा नोंथाङा बे ओ बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथांनाव आङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो। नोंथाङा जोबो मोजाङैनो टपिकखौनो सोंदों।
औ नोंथां
औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां! जेरै जोंनि नारजि अमा अनला दाउ थास' बिबार अमा ना खांख्राय साम' नाफाम गोबां रोखोमनि दं जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया जेरै- दाफिनि माथि गालदाब बेफोरबो जोंनि बर' दोरोङारि ओंख्रि बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ मोननैसो ओंख्रिखौ माबायदिहाय बानायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि
औ नोंथां
बेयावनो आङो नाामनि सोमोन्दै बुंनि
औ नोंथां औ
खौहाय जोंहा माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो नाखौ गिबियावनो जोङो नानि जगार खालामग्रोनांगोन फुख्रि बा फोराव जोङो नाखौ गुरनानै लाबोग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जों नाखौ खौ सायनानै सुनानै फोराननानै लानांगोन फोरानखां नायनि उनावहाय जोङो नाया जेब्ला रानजासिम बेखौ फोराननांगोन बेनि उनाव जोंहा थास' थास' गोसोमनि बिगानि गोनांथि जायो जोंहा ना फाम देनोब्ला बेखौबो जों थास'खौ हा फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा हानानै बेखौबो सान्दुुंआव फोराननानै लाग्रोनांगोन ना थास' आरो नाया रानो अब्लाहाय जोङो बेखौ ज' खालामनानै गोदोथ' ओ बांसिनानो जोंनिदि खि बर'नि दिंखियाव देनाय नुनो मोनोमोन ना थाय दानि दिनाव बिराद खम बिबांनि जों दिंखि बाहायनायखौ नुसै जों ग्रेन्ड बेफोरबायदियावबो जोङो बेखौ मिसमिस खालामनानै लानो हागोन बेनि उन जोङो बेयो जेब्ला गुन्दै जायो अब्ला जों बेखौ गथा गथा लारु बायदि सिथुमनानैहाय सान्दुंआव दसे समनि थाखाय दोननो हायो बेनि उनाव बेखौ फैयाम बा थिंख्लि बेफोरबायाददियावहाय ना दोनोब्ला मोजां मानो होनोब्ला जों बेखौ गोबाव समसिम जानो हायो नाथाय जों बेखौ जानला मानला जागायाव दोनोब्ला बेहाय गाज्रि जानानै थांनोबो बारा सम नाङा बेनि थाखायनो बेखौ मोजां जायगायाव दोनोब्ला मोजां
औ औ
उनावहाय बे ओंख्रिखौ माबाददिहाय सङो होननानै बुङोब्ला बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो सारायखौ जानग्रोना लानांगोन उनावहाय बेयाव जाहोनो लागा जेनेबा बानलु रुसुन बेफोर देनानै जोङो साराय गुदुङाव थाव एसे होना बानलु रुसुनखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव नांगौ बिबांनि दैखौ होनांगोन आरो दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्लाहाय जोङो बे नाफाम जों बानायनानै दोननाय गथा गथा लारु बायदि नाफामखौहाय बेयाव होनानै जों बे खौ साग्लिनानै होनांगोन बेयाव आरो जों जा होनो लागा जेरै संख्रि बायदि बायदि मसलाफोरबो होयोबा होजायो बेखौनो जों होखांनानै जेब्ला बियो ग्लब ग्लब गोदौनानै रानलाङो नांगौ जखानिसेबां रानलाङो अब्ला जों बेखौ जानो हायो
औ औ
बेबायदिनोहाय जोंहा बर'नि गोबां दोरोङारि ओंख्रि साम' जेरै जों साम'खौ जायोब्ला जोंहा मेगननि गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंबोनाय मेग
औ
बारायो होननानै जोंहा बेखौहाय जा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि साम' जानायावबो जोंहा बेयाव एसे मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो बेबायदिनोहाय खांख्राइ खांख्राइखौबो जोङो बाथोन देरनानैबो जाजायो बा मैथा खांख्राय बेबायदिहायबो जाजायो आरो खांख्रायखौ जों ङो देनानैबो बेनि रोसिखौ सेबनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि जेरै लाथा एम्फौ बेबो जोंनि लाथा एम एमफौआ जोबोर जानो थाखायबो मोजां आरो
औ औ
हारिनि सुबुंफोरजोंबो मिथिसार जाबाय आरो जोंनि बर'नि गोबां ओंख्रिफोरा जेरैहाय जों नुनो मोनो गुवाहाटि सोहोर बा बायदि बायदि सोहोरोमाफोरावबो जेरै गेदेर गेदेर हटे हटेलफोराव जेरै जोंनि बर'नि बाजै हटेल आइ हटेल बायदि बायदि बेनि अनगायैबो गुबुन हारिनि हटेलफोरावबो जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजि अमा सबाइ साम' खांख्राइ बाथोन नाफाम बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ जों संनाय नुनो मोनगासिनो
औ नोथां औ
औ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां बर'नि ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला बा जोङो हाग्रा बंग्रानि खेरा दाफिनि माथिगालदाब बेफोर बायदि दोरोङारि ओंख्रिखौ जों जायोबा जोंहा देहानिबो जेबो खहा जाया मानो होननानै बुङोब्ला ओ हाग्रा बारियाव बे रज'नानै थानाय ओंख्रि फोराव जोङो जेबो रासायनारि हासार बा केमिकेल बेफोरखौ जोंहा बाहायनाय जाया बेनि थाखायनो जों बेखौ जायोब्ला फ्रेस फ्रेस मोनजायो आरो जोंनि देहायाबो गोग्गोयै मोजाङै थायो होननानै जों सानो जायनि जाहोनाव गोदो गोदायनि आबौ आबै आजौ आजैमोना बेफोरबादि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौनो नागिरनानै जानायखौ जों थास' थास' होननानै बुङोब्लाथ' जों थास'नि गासैखौबो जानाय नुयो जेरै थास' आइथें थास' बेदर थास' बिबार थास' बुगा बेफोरखौहाय गोबां मुगानि गोदोनिफोरा जायोमोन जाहोनावनो गोदोनि सुबुंफोरा गोबाव समसिम जोरोमोन बा थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जोंनि सुबुंफोरा बेफोरबादि समनि आंखालबो जाबाय नालाय जायनि जाहोनाव बेफोर ओंख्रिखौ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ गोबां बुथुनानै जानो हाला बिनि थाखायनो जोंनि फोरखौबो दानिया एसे बेराम आजिरा साग्लोबनायखौ नुनो मोनो नोंथाङाबो बर' दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै जा एसे रोंगौ फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ
औ दे फोरमायलाय नोंथां
आङो फोरमायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां फोरमाय
होनानै आं दा आङो सब ओ मा होनो बिखौ अनला खारैजों ओमफ्राय मा होनो बिखौ र जोंदि औ दाउ सङा होमबा नोंथां औ
थां थारैनो सैथो
दा जे जों अनला खारै आरो बे लकेल दाव जोङो सं गोबां ओ जगार नांगौ गिबियाव नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आथिखालावथ' जोंनाव गोबां खायफायानो दाउ लाखायो नङा होनबा लकेल दाव लाखायो खायफाया खायफाया जानो थाखाय लायो खायफा फाननो थाखाय लायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि बिनि उनाव जों दा बेै अन गुन्दैखौ जोंङो गिबियाव नांगौ जायो बे अनलाखौ खारि आरो लकेल दाव जानो थाखाय
नोंगौ नोथां
औ गिबियावनो जोङो बे जोङो बै लकेल लावखौ जोङो सिथारनानै लाग्रो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ सैथो
औ सिथारनानै जों बेखौ गिबियावनो आरामसे गोदानानै लायो नङा होनबा नोंथां गोदानानै जों बेखौ औ थोरसि एबा गामला दोननाय जायो नङा होनबा नौंथां
नोंगौ
औ बेनि उनाव जोङो नांगौ जायो बेफ्राय अन गुन्दै बे माइरं नांगौ जायो गिबियाव ना
औ थारि
बे माइरंखौ जोङो एसे समनि थाखाय दसे समनि थाखायबा जों बेवहाय दैयाव सोमानै दोननाय जाया जा नाथाय बे अन गुन्दैाया गुरै रुयो आरो नोंथां
औ
बेनि दसे उननि समाव दसे समनि दसे उननि समाव बेखौ बेखौ जोङो बोखोनानै बे जोंनि खायफा आथिखालावथ' गोबांखौ नुनो मोनो सोरबा मिक्चार मेचनफ्राव गुन्दै खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
नोंगौ थारायनोसै
बिनि उनाव खायफाया थबसे बानलुराबबो बेखौ देनाय जायो ना मोनथां
औ नोंथां
औ औ बेखौ देखांनायनि उनाव जोङो बायदिसिना ज' बिदिनो पियस सोरबाबा बिदि मस्ला मस्लि गो जों देना लाग्रोन नांगौ नोंथां
औनोंगौ
बिदिनो जों बै लकेल दउआव जों आरामसे एवफ्राम गोरना लायो गिबियावनो एफ एफ एरफ्रामबोखांनायनि उनाव जों बेखौ बै जोङो अन गुन्दैखौ जोङो आराम संनो थाखाय ओ गिबियाव जेनोम गुबुन मोनसे साराया नांबावौ जेन नामा नोंथां
औ थानायनाय जैथ
गुबुन मोनसे सारायाव जोङो आरामसे बे जोङो दै एसे होनानै एसे माने एसे खायफाया एसेगोन बुरजा होदिनो एसे बुरजा होनानो जायो बै दैया जेब्ला गोदौओ ग्लब ग्लब अब्ला अब्ला जों बेवहाय आरामसे बेखौ अन गुन्दैखौ जेसेेब्ला देग गोदौ अब्ला जों बेवहाय अन गुन्दैखौ एसे फ्रि फ्रि बे सारना होयो आरो
औ थारैनोसै
बेफ्रायो जेब्ला दैेहा आरामसे गोरोबखांजोबो अब्ला अन गुन्दैखौ होजोबखांनायनि उनाव एसे बिदिनो ओ जिबा जिब्रै जिथामनि उनाव जों बे बेदरखौ बै मेगं होनाय जाया नोंथां
औ नंगौ थारैनो
बेनि उनाव बै बिदिनो आथिखालाव खायफा न'आवनो थाखाबाय बिदिनो जाम्ब्राम ओ सामब्राम गुफुर बिदिनो बायदिसिना मस्ला मस्लिखौ जोङो बेयाव होनाय जाया आरो नोंथां
औ नंगौ
बेनि उनावसो जोङो सबाइजों साम'फोरखौबो ओ संनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
टाइगारजों साम' संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो साम'नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो
साम'खौ आथिखालावथ' जों फुख्रि एबा जों बबेबा दैमा दैसाफोराव मोनलाबायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
बिनिफ्राय खनना लाबोनानै जों मा खालामो बेखौ जों हरसे सिगां बे बैखौ जोङो हरसे थौ बेखौ सोमना दोनो आरो थौ एबा बायदिसिना बिदिनो सोरबा थोरसि एबा गामलाफोराव सोमनानै दोननाय जायो नोंथां जाहाथे बेयो आरामसे साफा जानो खो थायो आर' नोंथां बेनि ओ बिदिनो सबायखौबो जोङो गिबियावनो बि संनानै लाग्रोनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय साम'खौ जों आरामसे हुनानै ओ बेखौ साम'नि खिथुफोरखौ देनानै ओ अ सरि बेखौ ओ ओ एफंना लाग्रोयो आरो गिबियावनो नोंथां। गिबियावनो आरामसे जों माने बे एफाखांनायनि उनाव बै सबायजों ओ साम' स-स-संनो थाखाय बेयाव होनाय जाया नोंथां
औ थारैनो
दा नोंथां होनबा आं बे ससेयावनो फोजोबनो सानबाय आंनि फोरोंनायखौ
औ नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबांखिनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै मिथिनो मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथां औ। दा नोंथाङा बिदिब्ला आ दोनथ'लायनोसै नामा समाबो जों एसे थौबाय औ औ गोजोन थाबाय नोंथांखौ औ गोजोनथों